औ।
हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा आंनि माथोखौ खोना दोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ।
नोंथाङा फ्रिमोन नामा दायो
नोंथां आंथ' फ्रियालाय फ्रिमोन दा आं खालामदोंबा मा बिसय नोंथाङा सावरायनो नागिरदों
मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो रायजलायनानै दा नोंथाङा रायजलायोबा
औ औ औ जागोन नोंथां
औ दा माने आं लाबोनाय टपिकआनो जाहैबाय। माने नारेंखल दंफां होनो बिनो नारेंखल दंफां फांनि बारै जेनेबा जों बेजोंहाय मा मा मोननो हायो। बा जों नारेंखलजों मा खालामनो हायो बा जोंनि थाखाय मा जायो नारेंखल थायो। दंफांनि बारैनो नोथाङा एसे रायज्लायनो हागोन नामा सिगाङाव फोरमायहरनो हागोन आङो
अ नोंथां माने नारेंखलनि बिसय बा नारेंखलखौ जों मा मायाव बाहायनो हायो जों मा खामानिआव जों बाहायनो हागोन जेनेबा मा मायाव सलियोबा मा मायाव बुस्थुआव जायो ना नारेंखला दा खोनादोंना नोंथांङा?
नोंथांनि एसे आवजा मोजां खोनाय बायाखै माने बेब्रे बाब्रा एसे। नांथा नोंथा खोनाफैदों नोंथां।
अ दायो खोनाबाय नामा नोंथां?
औ औ औ दासो नै एसे मोजां खोनादों नोंथां।
ओ दा नुवान नोंथाङा नारिकलनि बिसय एसे खिथा जानो लुुबैदों आरो ना नोंथां। दा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आं बुंलासै नारेंखलनि बिखय। जों जेनेबा जों नारेंखलखौ जों बुहुत खामानियाव जों बाहायनो हायो। जों जेनेबा जों नारेंखलखौ गायोना जोङो। जेनेबा फुलि बनायग्रोयो नारेंखलखौ फुलि खालामनायनि उनाव जोङो एक बोसोर बा देर बोसोर। जों दोनसिगोन देरहसिगोन देरनायनि उनाव जों गायसिगोन गाय गायनायनि उनावहाय जों फिथाइखौबा जोङो नारेंखल दंफांखौ देरहनोबा जोङो सारिबा पास बोसोर बा सात बोसोर बिदियावहाय देरहैयो आरोना फि थाइ लाहैयो माने फास टाइम पास सय बोसोराव जों नुनो थाङो फिथाइखौ जेनेबा फिथाइ लायो। दा जों फिसा जों माने नारेंखल दंफाङा गुदिनिफ्राय लानानैहाय। ओ बिलाइसिम बा फिथाइसिम बेखौ जोङो माने मोननो थाङोबा जों। फाननो हायो जोङो बेनिफ्राय जोङो मा फैसा मोनो। ओ सेथियावनो जाबाय जेनेबा नारेंखल दंफां जों दंफांखौह जों जों जोंङो ओ जों खुनथाबो बानायनो हायो जों ओ बायदिसि फुलि नारेंखल खुन्थाया जेनेबा जों औ जों नुनो थांङो जेनेबा बिलाय बिलाइयाबो जोङो जेनेबा न'आवबो खामनो हायो जोङो औ जेनेबा जों हासिबबो बनायनो हायो। औ सत औ जेनेबा जों न'आ गोदोनि उनावथ' जों नुयोमोन जेनेबा थुरि न' ना। नालेंखला बो जेरै बिदिनो जों मुदा खालामनो हायोमोन इन्जुर खालामनो हायो। दा जोङो जोङो बिलाइखौ जोङो हासिबो बानायनो हायोना नोंथां? जोङो हासिबावबो जोङो जे मोनो जों हासिब बनायनो हायोबा जोङो दा आजिखालि मुथायावनो जेनेबा मोनसे हासिबावनो जोङो मोनो पन्सास बा सुततुर थाखा। ओ बेयावबो जेनेबा जों फिथाइ जों एसे देरोबा जोङो। ओ दाब जों दाबबो फाननो हायो जोङो दाबो लोंनो हायो बुहुद नारेंखला मानो जोङो जोबनोनो थाङा। औ जोङो जेनबा बुहुत खामानि नेंख फिथायया नारेंखलि जाब थावबोनो हायो थाव होननाया जों फन्द्राजों थावबो मोनो नारेंखलनि। ब नारेंख बस्थुआ खरपथ्रा होन जेनेबा जाथाव होन आजिखालि अबब ओ बायदिसिनायावबो बेनो बि बखौनो बिहरो खौबो जों जेनेबा ओ जोङो मा होनो‌ सदा बायदि जेनेबा जों सदाजों ओंख्रिफोराव जों सदा होलाबायायो ना ओ खारै जों बर'नि बाथ्रायाव जों होनो खारै जों बेखौ मोननो थाङो जों खारैबो बानायनो हायो जों खा खारै खारै खालामनानै जों ओंख्रियाव जों जानो हायो जों आरो जों खारै बानायनानै जों फाननोबो हायो आजिखालि खारै बुस्थुआ बुहुत दामसो आरो ना बहुत खामा यावनो दामबो मोनो जों ओ खारै बनायबा जों मोनसे मा जोंङो थ्रिस थाखा सलिसथाखा जों खारै बानायनानैबो फाननो हायो बे बुस्थुखौहाय उम नारेंखल होननाया म औ गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम बिलाइसिम फि सिम मानो ओ नस्थ'आनो नङा औ नस्थ'आनो नङा गाजानाय बुस्थुआनो नङा बे बुस्थुआनो फोरोंनाया बहुत खामानियाव होयो उम ओ आडो जोङो नुनो थांदों जों नारेंखलखौहाय ओ जेनेबा जों जानाय लोंनायावबो सलियो जेनेबा नारेंखल होननाय बुस्थुआ औ दा आंथ' औ आंनि रोंगौ थखौ रोंगौथिखौ आं मिथिनायफोरखौहाय नोंथांनो बुजायबाय दा नोंथाङाबा आं आं बजायनायखौ बोरै मोनखो बा बोरै मिथिखो आं दा आं आं जेसेबां नेंरेंख फिथाइफोरखौ जेनेबा नारेंखल दंफां जों आं बुंबोबाय जेनेबा ओ मिथि ओं मिथिबोबाय ओग आ बेफोरखौनो आं फोरमायना होबाय आरो आं जा मिथिगौ नारेंखलनि बि बिसय बा बिनि बाथ्रा औ आं नारेंखलनि बाथ्राखौ नोंथांसियाव बुजायना होबाय बा फोरमायना होबाय दा नोंथाङा बिनि बिसायबा नारेंखलनिखौ एसे मिथि बा आंनो एसे फोरमायना होबा आं एसे मिथिगोन आरो नोंथाङा जे हायो एसे फोरमायनाय खिथा आं मिथिगौ मोननैसो खिन्थागोन होननानै आं बेयावनो आसा थाबाय आरो रो
आं मिथिनाय बायदिबा बा खोनानाय बायदिबा नुनायबा जों नारेंखल खौहाय गोबां रोखोमाव जों बाहायनो हायो दा जों दंफांनिफ्राय लानानै फिथाइसिम दा जों दंफाङै नायोबा नोंथांनि सिगाङाव बुंहरखाबाय जे मा होनोमोनलाय जों न' स' होबा मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो नारेंखलजोंनो जोङो हासिब बानायनो हायो बा दिरुं जों बानायनो हायो नारखलजोंनो औ ओमफ्राय नारिख जों फिथाइ थायोना बे फिथाइजों जों गोबां गोगोम बेलेग बेलेग रोखोमै जोङो मोनो जेने हमनानै ला फिथाइखौ जों गोथाङै जानोबो हायो बा फाननोबो हायो ओमफ्राय जोङो बे एखौहाय जोङो जुसबो मोनो दाना नारखलनि जुसफोरबो थायो आरो मा होनोमोनलाय जों बेजोंहाय चक्लेट फरबो बानायो दाना आरो जाग्रा क्रिम नै बिदिनो दाथ' जों नुनो थाङो ना बिदिनो मानसि जों जाना हमगोन मालाबायक्षक्श जों पिज्जा बार्गार बेफोरावहाय माने नारेंखलनि क्रिम बेफोरखौबो जों होनायखौ दाना नुनाय मोनसै आरो
औ औ खमन जाबाय आरोना
औ द आरो बे बेनि फारसेनो नारेंखल जों बिदै दाब लोंनाय बेखौ नोंथाङा फोरमायखाबाय उम बेजों बेफोरखौबो जों मोननो हायो माने नारिखलजोंनो। दा जों नारिखलजों गोबां गो बो बेलेक बेलेग रोखोमनि जों मोनो दा जों नारिखलनि बिराद डिसफोरबो थायो अबबा अबबा आरो ओ ओमफ्राय जे नारिख ल फिथाइना फिथाइथ' जेनेबा जों जानाया थ' जों सिंनिखौसो जायो नङा होमबा दा सायो नैबे बिख' नैबे बिखबखौबो जोङो गोबां बेलेग बेलेग बायदि रोखोमाव जों दा बाहायनो हायो हमना ला जों मा होनोमोनलाय बिनो बेलेग कापफोर बि दि माबा माबि नेसारेल जों बेजों बानायनोबो हायो माने मा होनोमोनलाय बेखौहाय जोङो बल होननानै बुंगोन ना?
औ औ औ
बेफोरखौ जों बानाय माने जों साजायनाय मानायाव बाहायनो हायो आरो नैबे बिखबखौहाय। आरो नारिखलनि बिलाइ बा दंफांखौनो जों हमनोसै बेखौ जोङो साजायनाय मानायावबो ज जों नुनायखौ मोनो माने जेनेबा अबेबा नों हमनानै ला अबेबा जोङो ओ रेस्टुरेन्ट धाबाफोराव जों थांबा नुयोना नारेंखलनि जों बायदि बायदि साजायनाय बिलाइफोरजों हेबनानै बा जों दंफां गायनानै जों साजायनो हायो दंफांजों जोङो हायो
औ
जे दंफांनि जों बे मोनोना बेखौहाय जोङो हमनानै ला न' बानायनायाव जों हायो न' बानायनायाव जों बाहायनो हायो एसे फिसा फिसौ जोङो जेनेबा फाखकानि नङाबाबो बैदि जों ओ हानि न' बानायनायफ्राव जों बेफोरखौ बाहायनो हायो।
औ औ
बुंनो सानदोंमोन आरो जेनेबा बाहायनानै जों दा जों फारसेजो जाहैबाय नायजोबबाय अबे मायाव बाहायनाय जायो दा बिदिनो जों माने दंफांखौहाय जों नारिंख बे जों दंफांनि बागान गायनो हायोबा जों बेजोंनो जों संसारबो जानो हायो मान मानो होनबा रां आरजिनो हायो जों हनानै ला जों बिलाइजोंबो जों थाखा दङ बिनि फिथाइजोंबो जोङो थाखा दङ बिनि बिदै बा फुकुथि दंफाङावनो जोंहा रां आरजिनो जोंहा गोहो मोनो माने नारिखल दंफाङावहाय। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथाङाहाय माने आंनावहाय फन हर बेखौहाय
औ
आं आरो ना
औ
आंबो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो हादों नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिनो हादों जानांगौ खोमा उम आंबो बारा मोनथिया माने बेनि बारै नंगौ आं रोंनायखौ फोरमायहरदों औ दे होमबाना नोंथां गोजोननाय थाबाय माने आंनाबो सम जानानै फैबायमोन।
औ दे दे औ औ औ नोंथां दे औ गोजोन्थों औ